हेल' नोंथां
अ हेल' नोंथां खोनादों ना
औ औ खोनादों
औ दा बे समाव ओ मागोनि सोमोन्दै बा जोंनि बरनि फिथा लारु एनथाब सिथाव बायदि रोखोमनि संनाय खावनायनि ओ सोमोन्दै दसे सम सावरायनो सम मोनगोन ना नोंथाङा
अ दाथ फ्रियानो दङ जागोन दे सावरायजागोन
औ नोंथां दा जोंनि बर'नि फिथा सिथावफोरनि होननानै बुंब्ला जोङो गिबियावनो जों गोसोखांग्रोयो मागो मागो फोरबोखौ दा आं मिथिनो लुुबैयो जे नोंथांनि ओनसोलावहाय मागो फोरबोआव मा मा रोखोमनि फिथा एवनानै संनाय जायो दा नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन ना
बेखौ जोंनि गामियाव जिहेथु जों जेखौ नुबोदों आं माने जों माने आं जेखौ नुबोदों बेखौ आं नोंथांनो फोरमायना होनसै बिदिबाना
औ औ
औ जिहेथु जोंहा ओ मागो दमासि बेथ' जोंनि बोथोरजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो जाहैबाय बर'फोरनि जिहेतु बे दमासि जायखौ जों दमासि होनो बेथ' माग मासावनो बेखौहाय दमासिखौहाय फोरबोखौ फालिनाय जायो जोंहा बे मागो दमासियाव उम गुबुन गुबुन गामिफ्राव बा ओन लफोराव गुबुन गुबुन माखासे आलादा आलादायै उम हाबाफारिफोर लायै जानो हागौ अब्लाबो जोंनियाव जिहेथु ओ दमासियाव जानाय लोंनाय बेफोरनि बागै आङो नोंथांनो फोरमायनोसै
औ
ओ दा दमासियाव जोंहा ओ जायो होनबा माने ओ ओरैनो माइब्रा माइरंजों ओ माइब्रा माइरंजों संनाय जिहेथु बेखौ जोंनि ओनसोलावहाय सौराय सौराय होननानै बुङो ओ जि हेतु सिथा माबाखौ माइब्राखौ दैयाव सोमनानै उनावहाय बेखौहाय खायफाया ओ दैनि खफ' सायावहाय खेरखाफोरखौ होनानै बा हम- ग्रा माबा मोनसे आइजें बेफोरखौ हमनानै ओ खायफा माइब्राखौ बानायो। आरो खायफाया ओ एवनानै ओरैनो सारायावहाय एवबाय थानानै दै सारसो सारसो एवनानै माइब्राखौ बानायनाय जायो आरो सौरायखौ ओमफाय जोंनियाव सौराय होननानै बुङो दै बेखौ ओमफाय ओरैनो आङो माखासे जायगाफोराव गिदिंनानै ओ गोबां ओनसोलफोराव बर' जायगाफोराव खोनानाय बायदिब्ला माने माइब्रा माइरंजों संनाय जिहेतु बे जिनिसखौहाय ओंखाम जिहेथु बेखौहाय ओ गोबाङावनो माने माइब्रा माइ माइब्राल' होननानै बुंनायखौ आं खोनानो मोनदों आरोना। माइब्रा हमनाय माइब्रा होननानै आं खोनादों खिन्थु जोंनि गामियावहाय बेखौ सौरायसो होननानै बुङो आरो। ओमफाय औ होननानै बुङो ओमफ्राय बेखौ जोंनिया माने सारायावबो दै सारसो सारसो एवनानै बेखौ जों उन्दै उन्दै समावहाय ओ लादुरा लादुरा आखाइजों हमथुमनानै जों जानो मोननाय गोसोआव दङ आरो।
दङ दङ औ
बेखौहाय माने दमासि बोथोराव खायफाया बेखौबो माने बानायो। ओमफ्राय बेबायदिनो जोसा माइरं आरो न'नि माखासे जेन'बा परिमलानो हग बा रनजितआनो माबा मोनसेयानो हग बेखौ ज' माने जोसाखौ मोदोमनांगौनि थाखाय एसे होफादेरनानै ओ सोमनानै दोनो आरोना दमासिनि सानसे सिगां। ओमफाय सोमनानै दोननानै बेखौ उवालाव बा सोरनाबा दिंखि दंबा दिंखियाव मोदजाङै ओ सौनानै लायो आरो ओ जिहेतु माइरंखौ सोमनानै दै सर' होनानै बेखौ सौबाय सौनानै दानिया गुन्दै खालामबाय गुन्दै खालामनानै मोजाङै सान्द्रि गुबुंजों सालिख'नानै ओ जों बे अन पाउदार बादि अनखौहाय जों मोननो हाबाय। बेनि उनावहाय बेखौहाय दै सारसो सारस्रो होनानै नानानै मोनायावनो खायफाया सिबिं आरो गुर बेखौ ज' देनानै ओ लारु बेबायदि खालामनायखौबो नुनो मोननाय जायो सिबिंनि ओमफ्राय खायफाया
ओ सिनिनि खालि सिबिं होआलासेनो सिनिनिबो ओ बेबायदि लारू खालामनायखौ जों माने जोंनि गामियावहाय नुनो मोननाय जादों। आरो खायफाया एन्थाब जायखौ जे ओ गोरानैनो आरो ना। बेखौ दै होआलासेनो ओ बै जि जिथु अन गुन्दै बेखौहाय ओ मोजाङै फेननानै सारायाव बा जि जाय जायगायाव जों एन्थाबखौ एवगोन बे जायगायावहाय अनखौ मोजाङै फेननानै बेवहाय सिबिं आरो गुरजों लगायनाय बेखौ होनानै एन्थाब बानायनायखौबो आङो नुनो मोनदों बा जों मोनजाबोदों। आरो खायफाया एन्थाबखौ सिनिल' एसे सारस्रोनानैबो बानायनाय बेखौहायबो नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो लारुखौ गोबां रोखोमनि बानायो आरो जोंनियावहाय जेरै गुरनि गुरजों सिबिंजों लगायनाय आरो गुर गैयि सिनि गोजानिबो लगायनाय आरो बेखौबो गिदिर फिसा बानायो। आरो बेबादिनो खायफाया आसि आसिबो बानायनायखौबो नुनो मोनदों ओमफ्राय बेबायदिनो नारिखलजों सिनिजों मिक्स खालामनानै बा गलायनानै ओ बेबायदिनो एन्थाब बायदि गोरानैनो बानायनाय बेखौबो नुनो मोनदों। बेबायदि आरो बिदिनो दमासियावहाय जोंना गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि बिदिनो अन गुन्दैजों बानायनाय ओ सिनि आरो गुर लगायदेरनाय बेफोरबायदि जाग्रा बेखौहाय गामियावहाय बयनिबो न'खर न'खर दमासिनि समाव माने बानायो ओमफ्राय बेखौ जों उन्दैनि समावहाय ओ लोगोफोर ज' जानानै बिनि न'खर बैनि न'खर माने जोङो हाबै हाबै जों बयनावबो एसे एनै जानाय बे ओ खान्थिया जोंनि गेजेराव बा जोंनि गामियावहाय दङमोन आरो बेबायदि नो जों मोनजाबोदों बेखिनियानो नोंथां। आरो जिहेथु जायगा लायै जायगाथ' एसे मालाबा सोलाय सोल' बे जाग्रानि नामफोराबो नोंगौ जोंना एसे एनै सोलाय सोल' बिदि बुंलायनायखौबा आलदा बुंनायखौबो खोनानो मोनो ओंखायनो नोंथांमोननि ओनसोलनिखौबो एसे फोरमायदो नोंथां।
औ औ दा जोंनिया ओनसोलावहाय मागो फोरबो बा दमासि फोरबोआवहाय जोंनावबो नोंथाङा जेरै बुंलांदों दे ओ बेबायदिनो जोंनियाव गिबियावहाय माइरंखौ ओ जोंहा मागो दमासिनि सानसे सिगां जोंहा सोमना लाग्रोनानै देनानै अनखौहाय जोंहा रेडि खालामनानै लाखायो आरो
औ नंगौ
बिनिनो ओमफाय जोंहा आरो मागो दमासियाव जोंनिथिंजाय आरो ओ बेबायदिनो लावखार ओंखाम होननाय दङ बेलागुर सावो बिसोरो दैमा जिङाव ओ बिब बेबायदिनो बिसोरो फुंनि ओ मोनानिफ्रायनो थायो बिसोरो ओ बिदिनो ओ मोनानिफ्रायनो बिसोरो एसे फुरथि खालामो माने बिसोर खाना जायो। ओमफाय बेबायदिनो फुङाव बिसोर बेलागुर सावनानै बिसोर फैयो आरो बेफोरबायदिखौ नुदों ओमफाय फिथा लारु जानायावहाय जों नंगौ नोंथाङा जेरै बुंदों जोंनावबो बेबायदिनो लारुफोरखौ बानायो सिथावफोर खौ बिनि अनगायैबो जोंनियाव आरोबाव ओ दानिया ओ माबा माबा फ्लेभार होनलायनाय फिथा सिथाव ओंखारनायखौ नुनो मोनबाय आरो नोंथां जोंनिथिंजायहाय माबा जेरै गाजर फ्लेभारनो ओमफायो बिट फ्लेभार ओमफाय खाालाराबो गाजरा जेरै बेबो एरै जाहैगोन आरो
आदसा नोंथांमोननिथिं दमासियावबो बेबायदि फिथा बानायो नामा नोंथां?
औ
जोंनियावथ' बे फिथाखौ दमासियाव बानाया नोंथां मानो होनना बुंबा दमासियाव फिथा बानायबा मोसौनावहाय दुमालु बा लावदुम जायो होननानै बै मोसौनि फाफ्लियाव दुमालु जायो होननानै जोंनियाव बै फिथा बेफोरखौहाय बानायनाय जाया आरो लारु एनथाबनि अनगायै औ
जोंनिजोंहाय आङो बानायनायखौ नुदों बे फिथा लावदुमफोरखौबो नुदों ओमफाय बेखौबो जोसाजोंनो बानायनाय जायो आरो।
औ औ
आरो बै सिथाव लारु बेफोरखौ बानायो आरो बेहाय माबा ओ बै बिदजों बानायनाय फिथाखौहाय माबाफोरखौ ओ सिथावखौ बोरै बानायो एसे खिथानि आरो आं
दे जागोन नोंथां
औ बे बिदजोंहाय बानायनाया जेरै बिदा जेरै ओ बिनि खालारा गलाब गोजा जायो ओ बेखौहाय बै जोंहा थाइजौ हाग्रा मोनबाय मोनसे दंमोन आगजु मोनसे दं बे- जोंहाय मिस मिस मिस हानानै बेखौ सिफ्लेनानै जेब्ला बिदा बिदै ओंखारोना बे बिदैजोंहाय बिदैखौ जमा खालामना- नै ओ जेब्ला जोङो बेयाव दै सारस्रो सारस्रो जोङो माबाखौ अनखौ नायोमोन ना बे दैनि जायगायाव बे बिदखौ होनानै सारसोबानो ओ जोंना बे अना गोजा जासिगोन आरो ओमफाय बिनिफ्राय जोंनिथिं नालेंखर मिस मिस हानाय मोनो हायो ओमफाय बे मिस मिस हानायजों बेजों ओमफायो बै सिथाव एवनाय बेहाय होसि होफासिगोन आरो बेखौ खोब गोजा नायनायाव मोजां नुसै ओमफाय जानोबो जोबोद गोथाव मोनो आरो
औ औ औ
बेफोरबायदि रोखोमनि फिथा सिथाव बानायो जोंनि ओनसोलावहाय
उम औ उम उम उम बेबायदिनो माने ओ दमासियावथ' जोंना बयनिबो बर' गामियावथ' जाखायो नालाय मागो दमासियाव औ ओमफ्राय मबेबा मबेबा माने खायफा खायनैया ओनसोल लायै ओनसोल जायगा लायै जायगा एसे एसे आलादा आलादा होननाय बेखौहाय जों मिथिनो मोनो आरोना नोंथां अब्लाबो औ अब्लाबो माने फ्रायै गासिबो जाग्राया एखेयानो
एखेयानो औ
औ औ
औ दा होमबा बे समाव नों औ समाबो जाबाय औ नोंथांजों सावरायनानै ओ गोजोननाय मोनबाय जे नोंथांनि ओनसोलाव माबोरै माबोरैहाय फिथानि मुंफोरखौ मा होनो ओ नोंथांनि ओनसोलनि जानाय जे दमासि फोरबोनि फिथा लारु सिथाव बेनि बागै मिथिनो मोनबाय नोंथांनिसिम ओ रोजा रोजा साबायखरजों लोगोसे गो- जोननाय जासिहरबाय औ दे होमबा नोंथां दे